हेलौ
हेलौ
औ औ
खोनायाखै नामा। हेलौ
हेलौ
नोंथाङा खोनाया नोंथांनि रालायनायखौ ओ आवाजखौ खोनाफैयाखै नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों
हेलौ
नोंथांनि रालायनायखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
हेलौ खोनादोंना
औ
हेलौ
औ खोनादों खोनादों
हेलौ औ हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथाङा खोनायाखैनामा।
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना? हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ हेलौ